औ खोना औ -औ।
औ। ओ दे होनबा नोंथां जोङो दिनै मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै नामा?
औ -औ।
औ आं आयदाखौ ओरैबायदि सानदोंमोन जे माने जोङो ससियेल मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो ओ माबायदि मोजां माबानो हायो खालामनो हायो बा जोङो माबायदि गाज्रि लामायाव थांगासिनो बे ससियेल मिडियाखौ लानानै बेफोरबायदिखौ लानानै सावरायनो
औ- औ -औ सावराय जागोन दे।
दे होमबा नोंथाङा बुंग्रोनलाय जेनेबा जे जोङो ससियेल मिेडियाखौसो जोङो बाहायो। जों बाहायो माने बांसिन सुबुङानो बाहायो जोंनि दायो बुहुमाव ओरैबायदि इसिबां गैया खोमा जे ससियेल मिडिया बाहाया। दा नोंथाङा बेखौ मा सानो जे बे बाहायनाया मोजां ना गाज्रि?
औ बेनि सोमोनै गुवारै फोरमायना होदो नोंथाङा औ -औ ओ ससेल मिदिया होननानै बुङो बाथ' जोंना ससियेल मिडियानि गुनफोरखौ नायोब्ला आरो ना? जोंहा बिनिफ्राय माखासे मोजां आरो गाज्रि गुन मोननैखौबो मोननो हायो आरो।
औ।
बेनिफ्राय मोजां गुन होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बिदिनो दङ। जेनेबा आथिखालाव ससिल मिडियानि गेजेरजों गंसे बेसेबा गिदिर बुहुमखौनो मोनसे माने फिसा बायदि जोङो नायनो हायो आरो जेरैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों हमनानै ला बबेबा जायगायाव माबा मोनसे जाथायानो जादोंबा बबेबा जायगायाव माने थासारिया माबायदि सोलिगासिनो दङ। बेफोरखौ जोङो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ नुनो मोनो आरो माने गोजान गोजान जायगानिखौबो जेनेबा थाङालासिनो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनानै मोनो आरो बिदिनो हमनानै ला बोथोरा दिनै माबायदि जागोन बे -फोर फोरखौबो जोंहा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नायोब्लाथाय मिथिनो मोनो आरो। दिनै बोथोरा मोजां ना गाज्रि बेफोरनि सोमोन्दैबो आरो बेजों लोगोसेनो गोबां दङ जोंहा फरायनायनि बिथिङाव ससियेल मिडियाया माखासे गोबां बिहोमा बा मोजां बिहोमा होनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै हमनानै ला माखासे जोंनो एन्सार कुइसन नांगौबाबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे गुगोलफ्राव बा आजिखालि साज पिटि बेफोराव ए आइ फोराव नायब्लानो माने एन्सारफोरखौ थाबनो मोननो हायो आरो आरो बेजों लोगोसेनो दंबावो जोंना ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो बिदि गोबां रां खामायनायनि माखासे जे बिथिंफोरखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै इउटुब आरो फेसबुक बायदिसिना इन्स्टा बेफोरो माने रां खामायनायनि बे मोनसे मोजां प्लेटफर्म आरो ना बेनिफ्राय बे बेफोरनि गेजेराव आथिखालावथ' गोबां गोदान गोदान आनोजा बा माखासे क्रियेटरफोर नुयो बिथांमोना भिडिअ बानायनानैनो गोबां रां खामायनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो नुनो थाङो मोन आरो बेनिफ्राय आरो दंबावो बिजाब फरायनायनि बेलायाव जोंहा ससियेल मिडिया थानायनि थाखायनो आथिखालाव आथिखालाव अनलाइनजोंनो कचिं क्लास बायदिसिना बिदि बा इउटुबफोराव माखासे मोजां मोजां मटिभेसनेल भिडिअ बिदि फैनायफोरखौ जोङो खोनानानै बा नायनानैनो माने गुबुन दाबसे जायगायाव बा टेसन बायदिसिना बेफोरबायदियाव थांलाय लायालासिनो बिनो न'आव थानायनो सोलोंनो हानाय खाबुफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो बिनिफ्राय गाज्रि गुनाथ' माखासे दङ नोंथाङा बिदिनो जेनेबा ससियेल मिडियानि मोजां गुननि सोमोन्दै एसे नोंनि साननायबायदि फोरमायनानै होदो दे
दा आंनि साननायाव बेनो जे नोंथाङा बुंनाय बादिनो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो जुदि मोजां खामानि मावनो थाङोबा गोबां जोङो मोजां खामानिखौ मावनो हायो जेरैबायदि जोङो फरायनाय बेलायाव बुङोबाथाय आरो जोङो जोंनो जाखिनि फरायनायनि जा माबा नांगौ मा डाटा नांगौ बेफोर डाटाखौ जोङो बांसिननो जोङो माने दायो आथिखालाव ससियेल मिडियानि गेजेराव मोननो हायो माने ससियेल मिडियाआव माने जोङो गुगोलफोराव थांङोबाथाय माने गासैबो दाथा फोरखौ मोननो मोननो हायो आरो फरायनायनि बेलायावबो दा खोथानि खोथा ओ जोंनि इन्डियान लिटारेसारफोरखौ जेननोबा जोङो नायनो थाङोबा होमबाबो जों बेखौ मोननो थाङो बा लेंगुस्टिकनि बेलायावबो जोङो नायनो थाङोबा बेफोरखौ नुनो थाङो बेफोरबायदिनो जोङो जेनेबा मोजांखौ जुदि नायनो थाङोबा जोङो मोजांखौनो मोनजोबो आरो जेनेबा ओ नोंथाङा जेनबाय बे फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिसिना बेफोरबायदिनिफ्राय फ्रायबो जोङो इउटुब बेफोरबायदिनिफ्रायबो जोङो रां खामायनो हायो खायफा खायफा कन्टेन्ट क्रियेटर फोर बेफोरजोंनो माने न'खर खुंबोगासिनो दङ बा गावनि नांगौ
नांगौनि थाखा फैसाखौ बेफोरावनो आरजिना लानो हादों दा बेफोर हिसाबखौ नायनो जों मोजां होननानै बुंनो हायो मोनसे जोंनि रां आरजिनो हानायनि मोनसे लामा औ औ
औ दा बेनिफ्राय जोङो ओ बेफोरबायदि नो जेनेबा जो मोजां खामानिखौ मावोबा मोजांखौनो मोनो जेरैबायदि जोङो नोंथाङा जेनेबा बे बोथोरनि दिनै माबायदि बोथोरा माबायदि थांगोन बेसेबां गरम जागोन बा दिनै बेसेबां गरम सिम थांना दङ बेसेबां छेलसियास डिग्री जाना दं बेफोरखौ जों मोन्नो थाङो गोजां बोथोरावबो जोंनि गोसो बेसेबां गोसोसिन थांदों बेखौ जोङो ससियेल मिदिया बा जों
जोंनि बे मबाइलफोराव नायनानै मोननो हायो आरो
दा बेबादिनो जोङो गोबां मोजां मोजां खामानिखौ जोङो मावना लानो हायो ससियेल मिडियानि गेजेरावनो अनेक खोथा नोंथाङा बुंबाय जे गुबुन गुबुन जायगानि खौरांफोरखौबो जोङो मोनो नोंगौ ओ जोंनि खौरां माखासे खौरां होग्रा माखासे चेनेलफोर दंङ दा बेफोरबोथ ससेल मिडियाआवनो एख। तेख दंङ नालाय माने जोंङो निउस फो। फोराव जोंङो गोबां जायगानि जोंनि इण्डियानि बाहेरनिखौबो जोंनि कान्र्टिनि बाहे। बाहेरनिखौ जोंङो खौरांखौ मोननो हायो आरो बेफोरबायदि नोंथां। दा एफोरबायदिखौन होनथांङोबा जोंङो मोजांखोनो बुंनांगोन। आरो गाज्रि होननानै बुंनो थां। थाङोबाथ जोंङो गाजिरियाथ गोबां गाजिरिबो गोहोम गोलैदों ओ। जेबोला सिमनिफ्राय ससिल मिडिया फैदों दा जोंनो बेखौ गाज्रि बाहायदों। थाखाय होआखैमोन नोंथां ओ जोंनो मोजांनि थाखायसो बेखौ दिहुनना होदोंमोन। दायो जोंङो बेखौ माने जों गाव गावनो मोजाङाव बाहायनो रोङाखै माने रां।
रां खायनो होननानै
सुबुंफोरा माने गाजिरि लामायाव थांदों जे सोरबा सोरजों। बा रायलायदों मादों लेराय नानै माने ससेल मिडियानि गेजेराव सिनायखि जालायबाय सिनायथि जानायनि उन। नाव जोंङो माने। दा लोगो बोयदि जाबाय लोगो बोयदि जानानै माने सोरबा सोरखौ बहाबा लांनानै किदनेप खालामनाय सोर। सोरबा बहाबा लांना सोरखौबा लांनानै बुथारनाय बेफोरबायदि जाथायफोरा जानाय। यखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ दा माने आरो बेफोरबायदिनो सोरबा सोरखौबा लाखारलायनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो थांङो बेफोरनि नायनो थांङोबा बेफोरो जोंनि माने गाज्रि गोहोम गोलैनाय बायदि जादों आरो नोंथां माने जोंङो। बाहायनो रोङिनि थाखाय बेफोर बेबायदि जादों आ। आरो दा आरो फारसेयै नायनो थाङोबा ससेल मिडियाआव एक्टिभ थानानै खायफा गथ'फ्रा। गोदोथ' जोंङो जेनेबा जों ओन्दै समाव बा जोंनिख्रुइ सिगां समाव। आं बांसिन सुबुंङानो गावबा गाव जेनेबा गेलेनानै सम बारहोयोमोन बा। गेलेनांगौ समाव गेलेयोमोन फरायनांगौ समाव फरायोमोन नाथाय आथिखालाव बे। जोंनि ससिल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय। बांसिन गथ'फोरानो माने फरायालासे थानानै बा गेलेनांगौ समाव। गेलेयालासि थाना बांसिन माने मबाइलाव नांथाब। नानै थानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा बेफोरखौ जोंङो माने आ जोंनो मोजांनि थाखायसो दिहुनना होदोंमोन नालाय जोंङो बेखौ मोजाङाव बाहायनांगौ। दायो जों बिखौ मोजाङाव बाहायालासे जों बेफोरबायदि गाज्रियाव बाहायोबा जों गावनिनो। खहा दंङ दा बेखौनो जो बुंनो हागोन जि जोंङो मोजां लामायाव थांनांगौ बा मोजांखौ नायनांगोन जेरैबायदि जोंङो ओ खायफा लेखाफोरखौ जोंङो दखानाव मोनाबाबो ससिल मिडियानि गेजेरजोंनो माने अनलाइनाव नो बिहरनानै जोंङो फरायनो हायो बा अनलाइनावबो नायनानै फरायनो हायो जेरैबायदि खायफा टाटा नांगौ नोंनो एखौ गुगोलाव सार्च खामबानो माने बियो फारि फारि ओंखारो बेफोरबायदिबो जोंङो फरायनानै बिखौ मोननो हायो आरो नोंथां बा बेफोरबायदियाव नायनो थाङोबा बियो जोंनि थाखाय मोजां आरो नोंथां। दा नोंथाङा बिखौ आरो मा बुंगोन जे माने गाज्रि थांनाय
औ ओ गाज्रिथांनाय खौ माबोरै होबथानो हागोन होननानै बुंङोब्ला जोंहा औ जेनेबा ओन्दै ओन्दैफोरनि बिथिङाव बुंङोब्ला ब्ला जोंनिनाथ आथिखालाव जोंनि गोबां बिदिनो बिमा बिफाफोर दंङ। जेनेबा ओ खामानियाव ओ गावसोर खामानि मावनो नागिरब्ला बा बेस्थ'ब्ला गथ'। गथ' जों गेलेनोबा गथ'जों थाफानो सोलाबा अब्ला माने गथ'आ गाबबोब्लाबो माने एसे बिसोरो बुरखायनो थाखाय मबाइलखौसो गथायनानै होयो
औ नोंगौ नोंथां।
खालि म मबाइल आरो मबाइल होबासो गथ'आ सिरि थागोन बे बेबायदि साननानै मबाइलखौल होनाय माने बिफोर बायदिनिफ्राय बिमा बि बिफाया गोजानाव थायोब्ला मोजां आरो जेनेबा ओ मबाइलनि जायगायाव बा गुबुन बिदिनो गोबां ओ पिकचारफोर थानाय बिजाब फोर मोनो बायदिसिना बेफोरजों माने गेलेहोदावनांगौ आरो गोदोनि समावथ' जोंहा बिदि दुब्लि फोथार बायदिसिनाफ्रावसो गेलेनो ज' ज' लोगो'
औ बल गेलेनाय काबादि गेलेनाय बल गेलेनाय बेफोरबायदि जों जानला मोनला गेलेलासो थायोमोन थाखुमालायनाय गेलेनाय ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय ओमफ्राय आरो सिख्ला गथ'फोरा बे जि दानाय गेलेनाय आ खाखा फान्दि दानाय ना मा होनो बेखौ गेलेनाय दा औ सोदाम दानाय बेफोर बेबायदिखौ माने आथिखालाव नुनो मोनला आरो नोंथां माने नुनो मोनलानो जा गाहे जाहोनानै बे बेखौनो बुंनांसिगोन जे जोङो मबाइल फैनाय ससियेल मिडिया ओंखारनाय बेफोरानो माने जोंनाव गाज्रि
औ बेफोरनो आरो बेनिफ्राय बेफोरनिफ्राय बिमा बिफाया माने गोजानाव थांगोन आरो बेनिफ्राय आरो बि बिदिनो गोदोर गिदिरफोरखौ बुङोब्लाबो जेनेबा जोंहा बिदिनो गोबां जालांबाय जेरै अनलाइनावनो गासिखौबो मोनजोबो बा लेखा फरायनायनि बिथिङाव एन्सार कुइसनखौ गासिबो मोन जोबो होननानै जोंहा मा जायो ओ बिजाबाव मोनोब्लाबो माने बिजाबखौ नायनो बानाय बेफोरबायदि मोनसे हुदा जालांबाय आरो बेफोरबायदिजों माने जोंनि सान ननो हानाय बा जोंनि खस्थ' खालामनो बानाय बेफोरबायदि जों माने अलसियासो जालांगासिनो दं आरो बिनि थाखायनो बांद्राय बा मबाइलावनो मोनजोबो होननानै लेखानिफ्राय बांद्राय गोजान जानाया ओ मोजां नङा आरो ओ बिनिफ्राय बिदि जोङो जेनेबा मबाइलावनो मोनजोबो होननानै खालि मबाइलखौल' नायबाय थानाय बेफोरनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगोन आरो। बा लेखाखौ नायनाय सर' खालामनांगोन जेरै आथिखालाव जों नुनो मोनो ओ गोदोनि समाव मानसिफ्रा निउस पेपार फरायोमोन ना थाय आथिखालावथ' माने मबाइलावनो गासिबो निउसखौ मोनजोबो हिसाबै निउस पेपार फरायनायखौ माने मानसिफ्रा गारजोबो गारजोबनो हमबाय आरो ओ बि बे फोरनि गेजेर जोंहा मबाइल नायबाय थायोब्लाथ' मेगनफोरनिबो खहा खालामो। जोंनि देहानिबो खहा खालामो बेनिखायनो ओ बे बेफोरखौ गारनानै जोङो जेनेबा बिजाब फरायनाय हुदाफोरखौबो एसे लाबोनांगौ होननानै आं सानो आरो आंनि बायदिबा औ।
औ दा बेनो माने जोङो ओ गोदो निउस पेपार फरायोमोन होननाया बे नंगौ। गोदो जोंङो उन्दै समाव गोबां आबै आबौखौ जेनेबा जों नि गिदिरफोरखौ जोङो निउस पेपार फरायनाय नेङोमोन दा आथिखालाव ओ मबेइल नो ओंखारजोबनायखायबा ससियेल मिडियायावनो मोनजोबनायखाय बेफोरो गारबाय थारमाने निउस पेपार फरायोबाबो दंफां सिङाव जिरायनाय फरायोमोन मायोमोन माने जोङो बे मिथिंगानिफ्राय मोननो नाय बे बारखौनो जोङो जायोमोन दायो माने मबेल ओंखारनाय लोगो लोगो बा ससियेल मेडियायाव हाबनाय लोगो लोगो माने न' सिङावनो जिरायना फेन लागायनानै एसि लागायनानै जिरायना नायबाय थानोसै माने गरमनि थाखाय माने बेफोरबायदि खालामनोसै दंफां सिङाव जिरायला बेफोरावनो माने गाज्रि गोहोम गोलैदों आरो जे माने जोंनि देहाखौ जोथोन लानो रोङाखै बेफोरबायदिबो जादों आरो। औ।
जोंना समाबो जाबायदां बिदिब्ला।
औ दे होमबा नोंथां नोंथांजों बेखौ खोथाखौ सावरायनो मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय। फोराव जोङो मालाबा सावरायफिनगोन दे नोंथां ना औ दे होमबा नोंथां जों बेयावनो दोनथ'नो सै।